खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां नोंथांनिसिमबो
नोंथांजों एसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोनना
औ
दा आं नोंथांनिफ्रायसो मिथिनो लुुबैदों जोंनि बर' हारियावहाय इन्दि एम्फौ फिसिनायनि बागै
औ नोंथां
नोंथाङा बे इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै आंनो एसे बरनायना होनायसाय नोंथां
अ दे बिदिब्ला नोंथां आं फोरमायलांनि नोंथांनो ओ बिदिब्ला
बर' आइजोफोरनि इन्दि एम्फौ फिसिनाया जोबोरैनो मेहेर गोनां आरो सोमोनांथाव ओ एम्फौ फिसिनाया जाहैबाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि ओ मोनसे जोबोरैनो सोमोनांथाव खामानि ओ एबा हाबा बे एम्फौ फिसिनाय आदबा ओ एबा हुदाया ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ ओ बियो दिनै आरो गाबोननिल ओ बाथ्रा नङा एबा खोथा नङा बेखौ जोङो जोंनि बिमा बिफा एबा आइ आफा आबौ आबैफोरनि खुगानिफ्राय गोदो गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबो ओ खोनाबोगासिनो आरो जों दा नुबोगासिनो जे जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बेसेबां बा एम्फौ फिसिनायखौ ओ गुबुन जायगायावहाय बा गावनि खाथि खाला जायगायावहाय ओ एम्फौनि थाखाय इन्दि ओ एम्फौ नि थाखाय ओ इन्दि बिलाइ नागिरनानै लायनाय सोरबाबा ओ थाबायनानै सोरबाबा ओ साइकेलजों बेबायदिनो ओ बिसोरो खस्थ' खालायनानै लायनानै एम्फौनो इन्दि बिलाइखौ होफैयो बर' आइजोफोरा इन्दि एम्फौखौ गाव गावनो न'आवनो फिसियो ओ बिसोरो गुबुन दस्रायावहाय फिसिहैया बिसोरो गाव गावनि न'आवनो लाबोनानै गावसोरो फिसियोमोन गावसोरनो नायोमोन जे एम्फौखौहाय ओ मारै जोथोनै लाखिनांगौ बेखौ गावसोरनो लाखियोमोन ओ एम्फौ फिसिनायावहाय ओ सिख्रिनि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय ओ मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौ ओ जालिया फिथोब थोबहोनायस बायदिसिना आदब दङ जोंहा बे एम्फौ फिनायाव ओ बायदि रोखोम आदब दं। बेफोर आदबफोरखौ ओ बर' आइजोफोरा गोसो देहा मोदोम होननानै ओ गो दोनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ ओ बिस बिसोरो साहा साज्राङै मावाखै बिसोरो गोसो गोरबो होनानै फिस मावबोगासिनो दं बेफोर आदबफोराव ओ बबे समाव मा बायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ रोंखाजोबो बिसोरखौ रावबो फोरोंनाङा जोंनि बर' आइजो फोरखौ फोरोंनांगौनि गोनांथियानो गैया जे इन्दि एम्फौखौहाय ओ बा बे एम्फौ खौहाय माबोरै फिसिनांगौ ओ बिसोरो गावसोरनो गावबा गाव मिथिजोबखायो। बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनिफ्राय सोलोंनानै लाबोखानाय जे ओ फिसोरो इन्दि एम्फौखौहाय माबोरै फिसिनांगौ
जायनि थाखाय बिसोरखौ औ फोरोंनांगौनि गोनांथि गैया बिसोरो ओ सासेनिफायसो सोलोंनानै लानानै आरो गुबुन सासेनिफ्राय सोलोंनानै लायो बेबायदिनो बिसोरो ओ गोदोनिफ्रायनो फोलेर फारियै सोलोंबोबाय थायो एबा सोलोंबोगासिनो दं दासिमबो। मख'जाथाव बाथ्राया जादों जोलै लाखिनाय ओ एम्फौनि जोलै लाखिनाया जोबोर गोनां ओ जुदि एम्फौआहाय ओ गो लै जोलैखौहाय लाखिया अब्लानाखि ओ अब्ला ओ जोंनि बे ओ एम्फौ फिनायाहाय जेब्ला गिदिर जागोन फानहरगोन जोलै लाखियाब्ला जोंहा उनावहाय आरो बेखौ फिसिबावनानै जोलै फेहेरबावनो हानाय नङा। एम्फौ ओम एम्फौखौ जोङो जेब्ला देरो देरनानै ओ देरो अब्ला जोङो बेखौहाय बाजार एबा हाथाय गलायावहाय जों बेखौ फानहैनो हायो फाननानै जोङो ओ रां आरजिनो हायो जोंनि बे ओ बर' सुबुं आइजोफोरा एबा ओ जोंनि बे बर' समाजनि सुबुंफोरा ओ बे एम्फौखौहाय एम्फौ फिसिनायखौहाय गावनि न'नि एम्फौ फिसिनायखौहाय लांनानै ओ बाजाराव फानहैनानै बिसोरो रां आरजिनो हायो जायनि गेजेरजों बिसोरो गावसोरनि न'खरखौहाय। ओ नायहरनो हायो बा सामलायलांनो हायो जे गावनि फिसा फिसौनि गावनि फिसाफोरनि लेखा फरा फोरोंनायाव गोनां जानाय बुस्थुफोरखौबो बिसोरो होलांनो हायो जायनि गेजेरजों एम्फौ फिसिनाया ओ मोजांबो आरो माखासे खस्थ'नि थाखाय गाज्रिबो जानो नागिरो नाथाय ओ मोजां मोजां गोहोमाबो गोबां दङ एम्फौ फिसिनायनि ओ एम्फौ गोनां फिथोबखौ ओ बिजि खुन्दुं जों माला बायदि सुनानै सान्दुं अखा गोग्लैयै जायगायाव आलायनानै दोननाय। जायो जाहाथे ओ सान्दुं अखा नाङा नाङोब्ला सान्दुं अखा नाङोब्ला ब्ला बे एम्फौ फिसिनायाहाय ओ गाज्रि जायो एबा ओ थैयो। रानथाबनानै थैयो जायनि थाखायनो जोङो ओ बे एम्फौखौहाय। ओ सान्दुं गैयै। एबा सानदुं नाङै अखा गोग्लैयै जायगायावहाय आलायनानै दोननांगौ बेबायदिनो बर' आइ जोफोरा इन्दि एम्फौखौ गाव गावनो न'आवनो फियो आरो बिनिफ्राय फि थोब थोबहोनानै खुन्दुं दिरुनो जाय जोंनि बर' ओ समाजाव बर' आइजो जो फोरा ओ दखना दानानै गाननाय जायो जायखौ इन्दि इन्दिनि दख'ना होननानैबो बुंनाय जायो। इन्दिजों जोङो ओ दख'नाल' दानानै गाननो हाया जोङो बेजों ओ जोमग्रा फास्राबो दानानैहाय ओ जोमनो हायो आरो जोङो बिदि इन्दि खुन्दुंनिफ्राय दख'ना ओ दख'ना दानानै जोङो बाजारावहाय एबा गलायाव फाननानै गाव गावनि जिउखौबो खुंनो हायो। ओ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांनियाव मोनसे ओ सावरायनो सो एबा मिथिनो लुबैदों। जे बर'नि लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्मनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला आङो नोंथांनो आं जेसेबां मिथिगौ बेखिनिखौ आं फोरमायलांसै। औ बे बिथां कमल कुमार ब्रह्मआहाय जि गुजौ नैजिगु मायथाइनि नै आगष्ट खालि फावलिगुरि गामियावहाय बिमायनि न'आवनो जोनोम मोन्दोंमोन बिथाङा ओमफ्राय बिथांनि बिमा ओ बिथांनि बिफानि मुङानो जाबाय पदमश्री मदाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा रुपश्रि ब्रह म। बिफानि जोनोम गामियाहाय गुन गुननि गादामोन उनावहाय बिथाङा बिथांनि न' नख'रा जिगुजौ जिबा मायथायाइावहाय पाबुनुपुर गामियावहाय खारलाङो आरो बिथांमोना। उनावहाय कमल क्रमर ब्रह्मनि फरायसा जिउआ बिथांनियाहाय भ फानिपुर गामिनि गुदि फरायसालियावहाय नांगोल फाङा होननाय मुंनि मोनसे दैमासि हेरनाव मोनसे गामि दङ बेहायनो बिथाङा ओ माने बिथां बिथांनि फरायनाया बेहायनो जागायजेनदोंमोन गुदि फरायसालिखौ बिथाङा उथ्रिनानै उनाव क'क्राझार हाइ स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन आरो उनाव धुबुरि बिएन कलेज इन्टारमिडियेट थाखोआव फरायहैयो इन्टारमिडियेटखौ उथ्रिखांनानै गवा वाटिनि बिबुरा कलेजावहाय बिथाङा बि ए आजाद ओ बिए खौ फरायो बिनिफ्राय जिगुजौ बाजिगु मायथाइयावहाय बिबुरुवा कलेजनिफ्राय बिथाङा बिए खौ बारग'यो। लोगोसेनो बिथाङा जिगुजौ द'जिथाम मायथाइयावहाय असमिया आयदा लानानै गुवाहाटि मुलुग सोलों सानदिनिफ्राय एम ए आनजादखौबो बा एम ए खौबो ओ बारग'दोंमोन आरो। लोगोसेनो बिथाङा एम ए पास जानायनि उनावनो कमल क्रुमार ब्रह्मआहाय क'क्राझार कलेजनि फोरोंगिरि जायो बिनिफ्राय आरो क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनिबो बिथाङा फोरोंगिरि गोरायुं जानानै जिगुजौ गुजिसे मायथाइयावहाय बिथाङा आजिरा लायो दा बिथाङा बेल' नङा बिथाङा सासे राफोद थुन थुनलाइ आरो हारिमु सिबियारिबोमोन बिथाङा फरायसा समनिफ्रायनो थुनलाइ सिबिबोदों। दों बिथाङा धुबुरीनि बि एन कलेजाव फरायगासिनो थानाय समावनो बिथाङा असमिया राव जोंहाय मोनसे खन्थाइ बिजाब लिरदोंमोन जाय खन्थाइ बिजाबनि मुङानो जाबाय दुलालि। बिथाङा बिखौ जिगुजौ बाजिब्रै मायथाइयावहाय सुजुदोंमोन आरो ओमफ्राय फाय बर' रावावहाय बिथाङा जिगुजौ द'जिथाम मायथाइयाव फराय बिजाब ओ फराय बिजों महरावहाय असम सरखारजों थिसनजानाय लोगो लोगो थाद'नाय गैयैनो मा खासे लिरबिदांफोर लिरदोंमोन आरो बिथाङा बेनि ओमाय बर' टेक्स्स बुक प्रडाक्स कमिटि दानायनि उनाव बिथाङा सना बिदां नैथि आरो थामथि थाखोखौबो सुजुदोंमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा थराय बिजाब गिबि रावखान्थि बि सानखान्थि जारिमिन फुं खौरां आरो गियान खौरां बेफोर बिजाबखौ दिहुन दिहुननायनि बिथाङा गिलिर बिबानखौ लादोंमोन आरो नोंथां। बेनिफ्राय बर' फरायसाफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बिथां ब्रह्मआाहाय बि एड थाखोनि थाखाय रायथाइ बिजाब आरो खन्थाइ बिहुं सुजुनानै दिहुनबोदों मोन दा बे बिथाङा राव सोलायनाय अमरनि खैयाबबो दिहुनदों मोन बेफोरनि अनगायै अमरनि मेथाइ गोदान सुजु बिजाब बायदि बायदि गोबां बिजाब लिरलांदोंमोन बिथाङा। बिनिफ्राय बे कमल क्रमार ब्रह्म बिथाङानो माने फावथायावबो जोबोद मोजांमोन। नोमोन बेयो फावथायखौबो बेयो बिथाङा क'क्राझारनि हाद रिमु आफादजोंबो लोब्बा लाखिनानै फावथायबो लिरनानै फोरोंलांदोंमोन गावबो लिरदोंमोन आरो गुबुनखौबो फोरोंलांदोंमोन आरो बेयो। राजा जेरै राजा इरागदाव गोदान फैसालि हरबायदि खोमसि गोरोन्थिनि उनाव गोसोनि जायख्लं सिमांनि ओ मिमांनि सिमां आरो थांनायनि लामा बिदि माखासे थुनफावथायफोरखौ बिथाङा आ‌ ओ माने बिफोरो बिथांनि मोनसे मख'जाथाव थुनफावथायफोर जायखौ बिथाङा ओ बिनि अनगायैबो बिथाङा जिगुजौ दाइनजिथाम मायथायावहाय दायना मुंनि मोनसे बर' सावथुनबो ओंखारदोंमोन बिथांनि ओ दायना मुंनि सावथुन बे जाय जिगुजौ दाइनजिथाम मायथाइयावबो ओंखारदोंमोन। लोगोसे कमल क्रह्म ओ कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा सासे गेदेमा लिरगिरिबोमोन। बिनि लिरगिरिनि थाख खाय जिगुजौ गुजि मायथाइयाव बिथांनो असम सरकारा थुनलाइयारि पेन्स सनबो होयो बे बर' साहित्य सभायाबो ओ जिगुजौ गुजिथाम मायथाइाव हरबादि खोमसि थुनफावथायनि थाखाय रांसार बान्था होदोंमोन आरो बिथांनो ओ बे रांसार बान्थाखौ जिगुजौ गुजि मायथाइयाव बिथाङा मोननो हादोंमोन। लोगोसेनो बिथां ब्रह्मआ जिगुजौ गुजि मायथाइनिफ्राय जिगुजौ गुजिथाम मायथाइसिम बर' साहित्य स सभानि आफादगिरि बिबानावबो दंमोन बिथाङा साहित्य सभानि आफादगिरि बिबान नाव थानानै गोबां हाबाबो मावलांदोंमोन ओमफ्राय बि थाङा बर' रावाव थुनलाइनि फोथारावहाय जेसेबां हायो एसेबांनो बिहोमा होलांदों। आरो गेवलांहोनोबो नाजादोंमोन बिथाङा गावबो लिरबिदां लिरदों खन्थाइ सुजुदों माखास से बिजाबफोर लिरदों लोगोसेनो ओ गोबां ओ बिथाङाहाय फावथायबो बा ओ बानायोमोन गुबुनखौबो फोरोङो मोन गावबो माव फुंनानै दिन्थियोमोन बिथांनि बिहोमाफोरा जोबोद जोंनियाव मोनसे एंगारहायै बाहागो बायदि जाना नानै थालांबाय आरो नोंथां दा बे जोंनि ब र'नि सासे गेदेमा लिरगिरि बिथां कमल क्रुमार ब्रह्म आहाय नैरोजा द' मायथाइनि नि ब्रै एप्रिल खालि क'क्राझार सोहोरनि गावनिनो न'आव जोबथा माने हांबोयो बिथाङाहाय रुंसारि जालाङो आरो बे बुहुमनिफ्राय दा बि थांनि लिरबिदां लिरलांनाय माखासे बिहोमाफोरखौ जों दासिमबो फरायनो मो मोनो ओ बिजाबफोरावबो जोङो मिथिनो मोनो आरो। नोंथाङाबोथ' कमल कुमार ब्रह्मनि खायसे लिरबिदांफोर बा खन्थाइफोरखौ गोबां फरायनो मोन न्दों जानांगौ नोंथां औ औ बियो जोंनि सासे गेदेमा लिरगिरिमोन। दा नोंथाङा दा मा ओरैनो मा खालायगासिनो दं नोंथां?
अ नोंथां आङो दा ओ ओरैनो दंथ'यो।